नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ ना?
औ औ आरैनो दं।
नोंथांजों आङो बर' हारिमु नि बागै फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
नोंथां बिदिब्ला आंनो जागायनोसै नामा?
औ दे जाबाय।
आदसा नोंथां आं बर'आथ' जोंनिनो हारि नङा होनब्ला नोंथां बर'आ मोनसे राव हारिमु दङ। आरो बर'आ मोनसे रा लिरनाय रावबो दङ बर'आ मोनसे गोगगो गोख्रों मोनसे हारिमु नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा बर'हा जोंहा गोबां बिथिङावनो दावखोबाय बर'हा मोसानाय मुसुरनाय होनोब्ला आ गासिखौबो दावखोजोबबाय जाहा आरो हरै खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां ओ
फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा बर' हारिनि बागै
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां
हारिमु होनोब्ला जोङो फारसेनिफ्राय जों हमनानै ला बर'नि दा जों हमना ला बर'नि हारिमुखौनो बुंनोसै आङो बर'नि हारिमु होननानै बुङोबा जों फारसेनिफ्राय जोङो गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जेरै जोंङो बर'फोरनि गामसा हौवाफोर गाननाय गामसा आर'नाइ थिग हिनजावफोरनि बेला याबो दख'ना थिग बैफोरबो मोनसे हारिमुवयावनो गोलैयो आरो आरो जेरै जोङो ओ जेरै जेरै जों मोसानायफोराव दामनाय माखासे आगजुफोर जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा बैफोरबो माने मोनसे मोनफा मोनफा हारिमुयावनो गोलैयो आरो जागोन नोथां दा जों औ दा बे फोर बैफोर माखासे खाम सिफुं जथा सेरजाया जोंनि आंगो हारिमु बर' हारिनिनो मोनसे नेरसोन एबा सिनायथि आरो बियो दा जोङो द हारिमु हिसाबै जोङो दा गोबां जों मिथिंफ्राव हमना ला मिथिङानो जा बबेबा मोनसे प्रग्रामानो जा आ दा जोङो जोंनि हारिमुखौ दिनथिफुंनो थाखाय जोंनो माखासे दामजु आगजु फोर नांगौ जायो जेरै जों खाम जथा सिफुं बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो। आरो जोंनि बैफोरबायदि हारिमु जेरै खाम सिफुं ज'था खौ लानानै मोसानाय बैफोरनो जोंनि मोनफा मोनफा सिनायथि आरो दा जोङो आइजोफोरनि बेलायाव जोङो जेरै दख'ना आर'नाइ बेफोरखौ गानना मोसायोबा बिराद समायना नुयो आरो नोङो गुबुन जाय गायाव दिन्थिफुंबाबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो नुबानो अ बिसोरो बर' बर' हारिमु बर' मानसि माने बर' मानसि होनना सिनायखायो जेरै मानो होनबा बर' हारिमुआवसो बै फोरबायदि दामजुफोर दं बैफोरबायदि दड्रेसफोरा बर'नियावसो दङ होननानै माने सिनाय जानाय जायो आरो दा बुंनो थाङोबा जोङो ओ हारिमुआव मेन बिहोमा लायो होन बा बेफोरनो आरो गामसा दख'ना हो खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोरनो जोंनि हारिमुनि मेन सिनायथि आरो दा नोंथाङाबो हायोबा बे हारिमुनि बागै आंनो एसे गुवारै फोरमायनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां थारैनो ओ बर' हारि होननानै बर'हा जोंहा गोदोनिफ्रायनो आ आजै आजौ मोननै समनिफ्रायनो जोंहा आसामाव थागिबि महरै रायजो जाबोनाय। बर'हा मोनसे मोनसे राव हारिमु गोनां जे गोख्रों हारिनि होननो थाङोब्ला बर'आबो मोनसे गोख्रों हारि बे बर'आवबो सानैसो लिदार लिदार मानसि दङ आरो बर'हा मोनसे गिदिर हारि गेरेमसा हारि दिनै बर' फरायसाफोराबो बर' बिजोंजोंनो फरायनो मोनबाय आरो खायफाया बर' रावजोंनो लिरनो मोनबाय बिदिनो लिर फरायनोनानै गोबां मानसिफ्रानो गावखौ गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय बर' राव बर' रावजों फरायनानैनो
औ नंगौ नंगौ नंगौ
जायनि थाखाय बर'फोरा बर' फिसाफ्रा दिनै गुबुननि हारिजों मानो सोलोंबा गुबुन बे राव जगानो सोल' दिनै जोंहा बर'आ गावनिनो राव हारिमु मोनबाय। जों गावनिनो रावखौनो सोलोंगोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जों बर' लाइमोनफोरा गासैबो बे बुहुम एबा जोंनि आसामाव माने गासैबो बर' लाइमोनफोरा गुबुननि रावखौ दा सोलोंस्लाय स्लाय जोंनि बर' राव एबा बर' बिजोंजों फरायनो मोननायखौनो आं आसा खालामो बर' जोंखौनो बयबो गोसो होनानै फरायगोनखौ आं मिजिंथियो। नोंथाङाबोथ' मिजिंथियो जानांगौ बर' बिजोंजोंनो फरायनायखौ दा बेनिखायनो बुंनो थाङोब्ला दिनै बर' रावाबोथ' जोंनि बे ब एबा जोंनि वर्ल्डआव जोंनि इण्डिया आ दाइनथि फारि मासियाव सिनायथि मोननाय मोनसे राव हारिमु बर'आाबो गोख्रों गाव नो गोग्गाना लानो हानाय मोनसे हारिमु जाबाय दिनै बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला बर' हारिमुआव गोबां जाय गोबां रहस' एबा सान्थौ हाबनानै दङ। जाय थाखाय बेफोरखौ बुंबाबो बुंरनो हाया गोबां राव जारिमिन दङ बर'आवबो बर'आव गावनि गावनि बर' फिसाफोरा दिनै गावनि जायगायावनो थानानै गोबां नो बर' माहारि आरो मोजां लेखा फराय गिदिर फरायनानै गावनि बर'नि हारिमुखौ मोजां मोननो रोंनांगोन बर'नि हारि हारिमुआव बारसोमनो रोंनांगोन हारिमुखौ अनसायनो रोंनांगोन हारिमुखौ मान होनो रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां? दिनै बर' बर'नि हारिमुआव ओंखारनायजोंनो खारनाय होननाय लोगो लोगो जोंहा दिनै माखासे आयदा सोलोंनांगौ गोनांथि जाबाय बेफोर आयदाफोरानो जाबाय खाम सिफुं जथा सेरजा दामनाय खौथ' जोंहा ओरैनोबाबो सोलोंखाथारनांगोन बेथ' मोनसे कमन खाथार। जोंनि बे हारिनिनो मोनसे नेरसोन दिनै बर'हा बे दामग्रा दामजु खाम सिफुं जथा सेरजाजोंसो सिनायथि मोननाय दिनै बर' गहा बागुरुमबा होननानै बुङोब्ला बागुरुम्बायायाबोथ' गाव हारसिं महर मोनजोबा नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ
बि बागुरुम्बा होननानै बुङोब्ला बागुरुमबाया अबेयाव नांगोन खाम सिफुं जथ था सेरजा बेफोरजोंसोङो बेफोरजोंसो समायना रमायना देंखो ओंखारगोन बेफोरो बे खाम दामनाय देनाय जिथु मोजां मोनसे ओंथि गोनां जागोन। जायनि जाहोनाव जों खाम सिफुं जथा सेरया जोंनि बर'नि मोनसे गोख्रों हासार होननानैबो बुंनो हागोन जों बेखौ नङा होमबा नोंथां? जायनि थाखाय बर'आ दिनै मोनसे एस टि हारि जानो हाबाय मोनसे गावनि थागै सिनायथि मोननो हाबाय। ाबाय बर'फोरखौ गुबुन हारिफ्राबो गोबां सनमान होसै दिनै बर' होन नानै लायब्ला बर'नि हारिम गुबुनफ्राबो गोबां गुबुन जाथि गुबुन हारिफ्राबो बर' हारिखौ मोजां मोनो। सोलोंबाय बर'नि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसाफोरखौबो गुबुन हारिफ्राबो गाननाय सोलोंबाय बर'नि आरननाय आर'नाइखौबो गुबुन हारिफ्राबोथ' लाजो जोब' लाजोबबोसै नोंथाङाबोथ' नुदो जानोहागौ।
औ औ
गुबुन हारिफ्राबो जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ मोजां मोननो हमबाय आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा बर'हा मोनसे गोख्रों हारिमु जाबाय जेला जोंना बर'हा ाथ' गोबां लेखा फा फरायनायजों लोगोसे गाव गावनि जायगा यावनो खामानि मावनानै जानो हानाय राहा मावनो हाबाय दा नोंथाङाबो। बर'फोरनि बागै बर'आ मारै खामानि मावब्ला मारै मा होनो गिदिर जालांनो हागोन एबा मारोरै हारिमुखौ दानो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन दां हागोन दां दा नोंथाङा एसे बुं खाबाय जे बर' हारिया मोनसे जौगानाय हारि बेयो मोनसे गावहानो मोन मोनसे नेरसोन सिनायथि दंखायो जायखौ जों हारिमु होननानै बुङो। हारिमुवनो मोनसे जाथिखौ सिनायथि होयो आरो मोनसे हारिखौ दा जेरै जोंनि हारिमुवा जोंनि बर' खौ सिनायथि होयो थिग आं बेखौनो बुंनो सानदों आरो जे बर'हाद माखासे हारिमु दङ नाथाय जोंनि बे बर'नि हारिमुखौ माखासे गुबुन हारि हारिनि मानसिफ्राबो सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो आरोना दा आं साननाया बेसो जे दा जोंनि माखासे बर' लाइमोनफोराना जोंनि हारिमुखौनो माने नेवसिनोसो हमनाय बे खौ आं नुदों आरो मानो होनना बुङोबा नोङो सानना नायोबा जों हमनो हायो जे ओरैनो नोङो हारिमुनि माखासे से मेथाइफोर दङ हारिमुनि ओमफ्राय गानफोर आरोना ओमफ्राय नोङो बेफोरखौ जोङो नायोबा नुयो जे माखासे लाइमोनफोरा माने जानला मोनला बिदिनो राङा फाङा ड्रेस गाननानै देखायनाय माने हारिमुखौ लाजि फोनां बैफोरखौ आं नुयो आरो दा गुबुन फारसेथिन गुबुन हारिफ्रा जोंनि जोंनि हारिमुखौनो सेना लानो हा सेना लागोन बायदिखौसो आं नुयो आरो जेरै हमनानै ना जों दा बर'निआव दा जोङो जों बर'फोरनि गोदोनायावनो नुनो नागिरा। जादों आोंथां औ दा होनदों जोङो औ दा जोङो मानो होन बे आर'नाइखौ जोङो गुबुन हारिनि मानसिफोरनि गोदोनायावसो बांसिन नुसै आरो औ औ दा बे बेफोरबायदिया जुदि सानफा एफा दिनै आर'नाइ लाबाय गाबोननो खाम जथा सिफुंखौबो जोंनिसो हारिमुनि नेरसोन बियो होनना बिदि सना लागोन नामा बेफोरखौबो साननो गोनां बाथ्रा बाथ्रा आरो ओंखायनो आं सान मा जुदि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो लुगैदोंबाथ' हारिमुखौ जोङो गोथाङै लाखिनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होनांगोन आरो जों नोङो हमना ला थोरि गामसा दख'ना आर'नाइया बर'नि नेरसोन जों बेखौ बाहायनांगोन। खाम जथा सिफुं बे बर'नि मोनसे सिनायथि जों बे खौ जोंनो बाहायनांगोन जाहाथे बेखौ गुबुन हारिनि मानसिफोरा जे गावसिोरनिसो सिनायथि होननानै बुंना लानो हायि बायदि आरो।
दा बैफोरखौ जुदि जदि जोङो बिदि खालामोबा जोङो साफ्रोमबो बाहायनो नांगोन। जे बेयो जोंनिनो मोनसे सिनायथि जिहेथु जों बेखौ जेब्लायबो खामानियाव। बाहायनांगोन माने मोजां खामानियाव जोङो बाहायनांगोन गाज्रि खामानियाव बेफोरखौ जोङो बाहायनो होनाय होनाय जानाय नङा आरो मानो होनना बुङोबा बेयो मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि हारिमुखौ हारिमु जायखौ बुङो बेनो हारिनि मोनसे गिदिर बांसिन सिनायथि जायो। थिग बेबायदिखौ आं सानो आरो दा होमबा नोंथां जोंना समा जाबाय जों उनाव लोगो मोनलायबा मोजाङै सावरायफिनलायनोसै हारिमुनि बागै दे बेखिनियाव औ औ आंबो नोंथांनिसिम बेखिनि समखौ हो बानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां। होनोमबा जों दोनथ'लायनोसै ने औ